हेलौ।
हेलौ नोंथा खोनायाखै नामा।
खोनादों नोंथां। नोंथाङा फ्रियावनो दंथ'यो ना।
रायज्लायनो हागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला जोंनि राय्लायनांगौआ माने बेखारनि सोमोन्दै रायज्लायगोन आरोना नोंथां। औ।
औ जागोन दे।
बिदिब्ला आं जागायजेनोसै। आं जागायजेनसै दे नोंथां। ओ बेखार होनोब्ला। बेखार होनोब्ला जाय मानसिया गोबां आरो गोबाव समनिफ्रायनो ना नों। थां नाजासेयावबो। बे मावनो थाखाय हाबाथिलिखौ। मोनैनि राहा दिहुननो हाया अब्ला। बेबादि मानसिखौ बेखार होननानै बुङो नोंथां।
ओं।
गोदोनि दिनाव मानसिया हाल खदाल। दैनानै हाजिरा मावनानै। आरो फालांगि खालामनानैनो आबाद बायदि। मानसिया जिउ खांनो। हाबोदोंमोन आरोना नोंथां दानि। नाथाय दानि जुगाव बेफोरो गासैबो फेलें जाबोगासिनो दं नोंथां। ।
ओं। जेनेब्ला।
औ नोंथां।
बुंबाय थादो दे नोंथाङा।
आरो नोंथां फालांगि खालामनो। ््् बानायाबो जोंनि हादरनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर थार जेंना आरो बेखार जेंनानि मोनसे गाहाय जाहोन नोंथां आरोबाव नोंथां। जुदि जों फालांगि खालामो अब्ला जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जुदि फालांगि एसे मोजाङै सोलियोब्ला। गावजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोरफोरनोबो खामानि होनो हायो आरो नोंथां। जेरै बै गुबुनफोरनो हाजिरा मावफैहोनो हायो।
औ।
आरोबाव नोंथां गेजेर थाखोनि मानसिफोराबो साख्रि एफा एनै मावनानै जिउ खांनाया दा थोलिया गोदाव सोराव जानो गोनां जाबोनो हमबाय नोंथां। मानोना ओ दामफोराबो दानि गोदोनि बायदि नंङा नालाय नोंथां। गाससिबो बारा जाजोब्बाय आरो फाननै फानथाम बारा जाजोब्बाय। नोंथां जों बेफोर बेखारनिफ्राय बारग'नो थाखाय सामफ्रोमबो मानसिफोर मानसिफोरा मोजां सोलोंथाइ लानानै माखासे गाव सानखांनानै खामानि दिहुनन्नानै लानो हा हानाय बायदि मोजाङै सोलोंथाइ लानांगौ नोंथां मानोना गेदेरफोरनि बोसोनखौबो लानांगौ। सोर मा बुजायदों बेफोरखौबो जों खोनासंनानै सोलोंथाइखौ दावगाहोनो हायो आरो नोंथां। बेखार ओरैनो थास्लायस्लाय दानि जुगावथ' मबाइलफोरावबोथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो सोलोंनो हायो नालाय नोंथां। जेरै एन्सार फोरखौबो जों गुगोलनिफ्राय मोननो हायो रोंङैखौबो जों जोंनो हायो बेफोरनो आरो नोंथां। नोंथाङा एबार आंनो फंनैसो खिन्थाना होनो हागोन ना।
औ।
जेनेबा जों। बेखारनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन आं बेफोरखौ बुंनो सानदों आरोना। माने
औ नोंथां।
जेनेब्ला जों ओरैनो बेखारै थास्लायस्लाय जेनेबा जोंथ' दानि जुगाव रावबो फरायालासिनो थानाय गैला नालाय जेनेबा जों बांसिनानो मेट्रिक आन्जाद उथ्रिनानै थायो। एबा हायार सेकेणडारि उथ्रि उथ्रिनानै थायो। जोंथ' गासिखौबो रोंखाजोबखागौ नालाय बेनिखायनो माने आं सानो आरोना
माने जायफोर बेखारारि दङ बेफोरो जाहाथे फाला सोरबाफोर फालांगिरि फोरबो मावनो हायो। आरो बिदिनो गिदिर गिदिर आबादफोरबो खालामो
औ नंगौ।
आरो बिदिनो जोङो दानि जुगाव
फरायसाफोरखौ इदिनो न'फोराव टिउसन बायदिसिना फोरोंनानैबो जोङो माने बेखारनिफ्राय बारग'नो हायो आरो।
औ नोंथां औ। ओ आरो खायफा मानसिफोरा मबाइल लानानै
हेल' हेल' नोंथां हेल'
औ नोंथां खोनायाखै नामा नोंथाङा?
ओं खोनाबाय दे नोंथां।
ओ जोङो माने मबाइल लानानै आरोना खायफा मानसिफोरा बिदिनो अनलाइन गेम फ्रि फायार गेलेनानै पाबजि गेलेनानै बेखाराव थानायखौ जों नुनो मोनो ना नोंथां?
औ
बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो खिन्थानो हागोन नामा?
जोङो बेफोरबायदि गेमखौ गेलेयालाबसिनो जों बेलेग अनलाइन खामानिफोरबो गोबां मावनो हायो। जेरै खायफाया ओ इउटुबार जायो इउटुबार जानानै गाव गावनि रोंगौथिखौ जेनेबा सोरबा मोसानाय सोरबा मेथाइ खननाय ओरैनो बेफोर गेमफोरखौ गेलेयालासिनो जों बेफोर हाबाफोरखौबो मावनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां। बे ससियेल मेडियानि गेजेरजों नोंथाङा मा मा सोलोंनो हायो।
ससियेल मिडियानि गेजेरजोंथ' जोङो बिदिनो ओम गोबां
आबाद मावनायनि सायावबो सोलोंनो हायो। आरो बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दैबो सोलोंनो हायो। आरो गोबां फरायनायफोरनि सोमोन्दैबो जों सोलोंनो हायो।
औ नोंथां
ओरैनो बेकारि थास्लायस्लाय जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माबायदि बिदि आबाद मावोब्ला जों ओ दावगालांनो हायो। जों बेखारै थायालासिनो जों बेफोरो ओ बेफोरो हाबाफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो। ससियेल मेडियानि गेजेरजों
ओं नोंथां आरो जोङो आबाद मावनानै जानोबाबो मैगं थाइगंखौ थ दानि दिनाव बिराद एम्फौ एनला बायोना नोंथां। बिनि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो नायनो हायो आरो जेरै मुलिफोर एम्फौ बागानाय मुलि बेफोरो आरो दानि दिनावथ बांसिनानो बारा बेखाराव थाला गोदोनि बायदि। आरो दाथ गोदोनि बायदिबो दामफोराबो मिलायला।
ओं
बेनिखायनो हाजासे हायोबा सोलों थायलानायानो मोजां आरोना नोंथां।
औ
जों फरायनायाव हाजोबाब्लाबो जेरै जोङो ओम आइटि आइफोर लानानै जेनेबा ओ गारि बानायनायफोर कारेन बानाय फोर बेफोर हाबाखौ मावनो हायो आरो ओरैनो बेकारि थास्लायस्लाय। आं बेखौ सानो आरो
औ नोंथां। आरो नोंथाङा बे बेकारि थाग्राफोरखौ मा होननो सानो। जेनेबा जेबो मावालासे ओरैनो उदां उदां बेरायनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ।
बेफोरखौ आं बिदि बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा ओरैनो थास्लाय स्लाय ओ गावनि ओ गावनि थाय गावनि थाखाय थाइसे थाइनै खरसा नांगौनि थाखाय जों जेनेबा गोबां खामानि दंना दं नालाय जों आं बेफोरखौ खौ मावजानो लुबैयो आरो जेरै जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों ओ सोरबा इउटुबार जाहैदों सोरबा बिदिनो
औ
ससियेल मिडियानि गेजेरजों खामानिफोर सोलोंनानै जों मावनो हायो। आं बेफोरखौ बुंनो सानो आरो
मोसानायखौबो जों दानि दिनाव अनलानायजोंनो मोसानो हायो।
औ जेरै मेथाइ खननाय जेरै मोसानाय संनाय खावनाय जों बेफोरखौ सोलोंनानै जाय बेखारै दङ। बि बिसोरो सोलोंनानै लानानै गावबो जाहाथे जिउआव मावनो हायो आं बेखौ बुंनो सानो आरो।
औ खायफा ओरैबायदि थायो माने जेबो मावालासे थानो गोसो जानाय मालिकनि सायाव जानानै उदां उदां बेरायनाय फोर आरो नोंथां बेफोरनि थाखाय उम मोजां गियान होग्रा थानो नांगौ आरो नोंथां बेनिखायनो जों सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथार।
औ आंबो बेखौनो सानो औ आंबो बे बेखौनो सानो ओरैनो बेकारि थास्लाय स्लाय
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना रायज्लायनाय समाबो जोबबोबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै आरोना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां।
औ।